खालामदो
औ दङ दायो ओरैनो
औ जों मोनसे बैसागुनि आयदायाव रायलायनो हागोन ना?
हागोन दे
औ बैसागुआ जोंनि बर'नि मोनसे रंजाथाइ फोरबो
औ
बेवहाय जोङो रंजायो मोसायो आरो फुरथि खालामो
औ
दे नोंबो होनदो
गोदो बैसागुआथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे हारिमु जाहैबाय नालाय
औ
बैसागु बोथोरखौ बयबो जों फा आसामाव थानाय गासैबो अनेक जाथि हारि माहारिफ्रानो जों बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो
औ बेवहाय जोङो गाननाय जोमनायजों बेरखांहोयो आरो गोदान बिफां बिलाइ रोदोमो आरो समायनासिन जायो बुहुमा नङा होमबा
औ
गथ' उन्दैफोरखौ जोङो बोर होयो आरो गेदेरफोरखौ खुलुमनो मान सनमान होयो आरो बैसागु बोथोरावहाय
औ
ओ ओमफाय आरो फुजा होयो न'खराव फुजा बायदि मैया आरो गोखा गोखै जायो बिनि उनावहाय मोसौ थुख ओहो मोसौ थुखैयो मोसौ थुखैखांनायनि उनावहाय फुजा होयोमोन ने
ओं
फुजा होनायनि
न'खर न'खर न'खर न'खर आर'ज लायो बा नखर थाखाय मोजांनि थाखाय इसोरनाव आर'ज गाबो
औ आरो बयनोबो जायफोरा हायो मान होयो खुलुमो अन- अनलायलायो गाननाय जोमनाय जोंनि हिनजाव माहारिफ्रा गोमो दख'ना आरो खानायाव बिबार
औ
बायदिसिना देलायनायजों रं-रं बिरंजों देलायनानै जोङो मोसानो ओंखारलाङो
बैसागु बोथोर सफैब्ला जोंनि गासैनिबो गोसोआ रंजाखङो मानो होनबा बैसागु बोथोर फैनाय लोगो लोगोनो जोङो मोनसे गोदान सिमां गोदान मिजिं फैनाय बायदि जायो दुखु दाहाखौ बावगारनानै बैसागु बोथोरखौ जों बरायनो साखा फारा जायो
औ आरो जोङो बुरि मानसिफोरखौ मान होनांगौ सनमान होनांगौ जों बिसोरो जोंखौ बोर सस्रियो जों बिसोरनाव खुलुमनानै आरज माने बोर बिनाय बायदि बोर औ बेवहाय खाम जथा सेरजा सिफुंजों मोसानाय जायो खुगा मेथाइ जों मोसानाय जायो खुगा मेथाइ बायदि मैया बानायनाय मेथाइजोंबो मोसानाय जायो आथिखालनि मेथाइखौबो लानानै मोसायो आरो मोसानायालाय दानिया दानिया जाफिनदोंसै आरो खाम सिफुं बेफोरखौ ला फिनानै मोसानाया गामि गामि।
औ बैसागु बोथोर होनोबाथाय माने बयबो बयनिबो गामियावनो मोसानाय रंजानाय बेफोरखौ नुखायो आरो गोसोआ दुंलोब दुंलोब जालायो मोनो बै औ माने बैसागुआनो जोंनि हारिमु
देरसिन देरसिन रंजानाय जाहैबाय औ बेखौ बेखौ बैसागु बोथोरा बायब्लानो जोंहा गायनाय फुनाय बोथोराबो सफैयो नङा हबा बिनि बेंखायनो बेनो जोबथा फोरबो बेनिखायनो बांसिन मानसियानो रंजानाय जों हगार हरो आरो बांसिन माने बयबो रंजाखायोआनो थेवब्लाबो सोरबा सोरबाया बांसिनानो रं जायो दे
औ रंजायो रंजानो माने रंज रंजानाय फोरबोखा नालाय रंजानो लुगैयो आरो बयबो
बेवहाय गोखा गोखैया माखौ माखौ जायोमोनलाय जोंहा
बे गोखा गोग्खै फैनि माबाखौथ' दा बांसिनानो जानाय
आङो जानो जोबोर मोजां मोनो।
औ खुंखा खुंखा होनो जों जायखौ हाग्रानि बेन दों बेला गोखै गोखा बायदिसिना लगायनानै जोङो संनानै
खेरादाफिनिबो होयो बेवहाय आरो माबाबो होयो मा होनो सिब्रु बाय दिमैया होयो आरो।
औ हाग्रानि गासिखौबो
खांथिंनानै संनानै जानाय जायो औ।
बेफोरखौनो जानाय जायो आरो।
बेदरफोरजों अमा बेदरा थ' जोंनिनो फेभ्रेट जाखाबाय नालाय बेजों संनानै जायो। जायफोरा जाया बेखौ बेलेगजों संना जानाय जायो आरो मा।
औ बांसिनानो जायो बा जानानै मोजां मोनो आरो गोदोनि दिनावथ' बेफोरखौ बेफोरखौ फोथायबोनाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे हारिमु नालाय बेफोर दासिमबो दङ आरो बावनानै थाङाखै
औ आंथ' बैसागु बोथोरखौ जों जोबोर मोजां मोनो बिनि खायनो न'आव थाङो आरो रंजाहैयो मोसाहैयो बयजोंबो मिलायनानै मोजां मोनहैयो आरो बैसागु बोथोराव बयनिबो मोखां नुस्रांहैयो
औ बैसागु बोथोर बैसागु बोथोरा जोंनि थाखाय बुहुद गोजोननाय लाबोयो
औ गोसोआव गोजोननाय लाबो आरो बैसागु बोथोराव खुलुमस्रां हैनाया नों गोसोखौ मोजां मोन
ओं माने बैसागु बोथोर राव माने मानो खुलुमो होनबा सिगाङाव सिगां बोसोरफ्राव आरो थांखांनाय बोसोरफ्राव जि गोरोन्थि मावफ्लांबाय बा बाय बुंफ्लांबाय बेफोरखौ निमाहा बिनायजों गेदेरखौ मान होना मान लानाय उन्दैखौ अननाय बेफोर सोलिबोयो आरो जा जाबाय जालांबाय बेफोरखौ बावगारनानै बयबो खुलुमस्राङो बयबो अननाय होयो
बेवहाय आरो औवाजों दा औवाजों दाननानै लानाय थरखाजोंबो मोसानाय नुयो नुनो मोनोना
ओं
औ
बर'नि दामग्रा दे ग्रा गासिखौबो नुनो मोनो आरो बेयाव माने गुबुन जाथिया गुबुननि लायो आरो जोंनिया जोंनिखौ लाबाय नालाय जोंनि बे बैसागु फोरबोआ साबसिन माने गोसो खुसिसिन रंजाथावसिन माने रिंखांसि नो आरो गामिया जेरावबो रिंखाङो ग्रोम ग्रोम नों दा नागार आं दागार नागार मोसायो रंजायो गाननाय जोमनाय बायदिसिना जों माने समायफ्लेयो आरो
बिबार नुयोब्ला बिबारफोरखौ खानायाव थेबनानै लायो बेवहाय आरो बांसिनसो समायसिनो
गोदोनि दिनावथ' आखाइजों बानायनाय बिबारखौनो
गानोमोन औ खोमाफोरावबो गाननाय जायोमोन ने खोमा आरो गोदोनाव बै मोनसे फिथाइखौ गानोमोन ने मा होनो दावा फिथाइखौ गानोमोन दावा फिथाया ओ मोजांबो नुयोमोन खेेरा गानोब्ला
दायोथ बेफोरखौ बारा गानला हाथायनिखौसो बांसिन
नुनो मोनसै थेवब्लाबो लामा लामा बिबार बारनायफोरखौ थेबनानै लायो आरो मोजांबो नुगारगारो आरो खायसे बायदिया मोजां साजायना लानो रोङो नालाय
उ देलायनायजों समायो खायफाखौ
औ
खायफाया बिदिनो हाथाइनिफोरखौ बांसिन बायफैयो आरो
औ बेवहाय खानाय खफाबो लानाय जायो
औ आरो ओइ बैसागु बोथोर होनबाथाय न न हाबनाय जौ लोंनाय फाजा जानाय खाजि जानाय बेफोरथ सोलिखायो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय
औ जायफोरा लोंनाय जुमाय फोर गैया अब्ला थान्दाफोरखौनो होसै दानियाथ
औ साह साहा मेथाय साहा मुरिफोरजोंनो होसै
जायो माइब्रा बिदै आरो जुमाय खाजि औ अमा बेदर खाजिजों लों लोंनाय जायो
औ बेफोर
बेवहाय गामिनि अनगायैबो बेलेग गामियावबो मोसा हैनाय जायो आरो फोराव जायफोरा नखर दङ गामिनि बेफोरनाव थांनाय जायो आरो जोंनिया
औ जोंनियाथ गामि गामिनि गामियारिनि थासारि नालाय गामियाव थाङा नालाय मोनफ्रोमबो गामियावनो हाबनानै रंजायो मागियो आरो जि थाइसे हरो जों बेफोरखौनो लाबोयो आरो मोसाखांनानै जोबखांबाथाय मा होनो जमा फारथि फुथि जासिगोन जमा रंजासिगोन आरो जोब बिफा बिदायफोर बायदि जासिगोन
आरो बेयाव मोननाय खिनिखौथ' पार्टि जाफिन खायोआनो ने
औ जाफिनो
ओं जमानो मोखां नायलायलायनो गथ' गथाय बोराय बुरै सब गासिबो मिलायनानै जायो आरो ने
औ जायो बेथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय दा दानि दिनावसो बैसागु फालिनाया एसे खम जालांबाय मानो होनोबा एसे
थेवब्लाबो सातदिनाखौ मानिखायो ने सात दिन सात दिन दिनख थ' मानिखायो सेभेन देस दिनखौथ' मानिखायोना फास खालिथ' आरो मोसौ थुखैयो मोसौ थुखैनायाबो बेफोरबायदि दङ लाव जा फानथाव जा बोसोरे बोसोर जेरै एरबाय था बेवहाय आरो सबाइ गोरान औ सबाइ गोरान आरो फानथाव लाव बेवहाय हालदै हाइजेंबो होयो नामा ओमफ्राय मोखोना बिबार बेफोरजों माबानाय जायो माला सुनानै गान होनाय जायो सबाइ गोरानजों फानथाव फोरजों खुबैनाय जायो आरो
औ
बे मोसौ थुखैनायनिफ्रायनो जोंनि बैसागुआ बैसागुआव अखानायैनिफ्राय खुलुमनाय जाबाय आरो
औ लास्ट दिनावनो ना एक थारिखआवनो थु थुखैयोमोनलाय अ लास्ट दिनाव थुखैयो ने
ओ माने सैथ' दाननि जोबथायावसो थुखैयो नालाय संक्रान्तियावसो ओमफ्रायो बैसागुआ एक थारिखनो जायो नालाय जोंना एक थारिकनिफ्राय जों माननाय जायो आरो
औ
बेवहाय आरो गासैबो फुजा होनो गोनां खिनियाव फुजा होनाय जायो न'खराव नङा हो बा ओं ओम बेवहाय फालि बायदि मैया जि होनानै जों खुलुमो आरो गेदेरफोरखौ मान होयो नङा होमबा ओम
बेफोरलाय गोदोनिफायनो सोलिबोनाय
औ आरो इयुनावबो सोलिबाय थागोन